औ नोंथां औ गोजान फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय नोंथां।
औ नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय ओ नोंथांसिम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जाबाय
औ नोंथां।
आयदायानो जाहैबाय जोंनि दानि जोंनि सावस्रिनि सायाव जों रायज्लायगोन हेल्थनि सायाव
औ नोंगौ नोंथां
हेल्थ होननानै बुङोबाथो जोंनो गिबियावनो ओ सासे मोजां सुबुं हिसाबै जों थांनानै थानांगौ जायोब्ला जोंनो सावस्रिया जोबोद गोनां सावस्रिनि मोजां ओ देहाया थिग थानाया मोजां मोजां थाब्लासो जोङो मानसि हिसाबै जोङो बेहाय खामानि दामानि बायदि बायदि खामानिफ्राव जोङो मावनो हागोन गोन फरायनाय लिरनायानो जा बा खामानि दामानियानो जा बा सुबुंफोरजों रायजलायनायानो जा बा बायदि बायदि खामानिफ्राव जोंनो सावस्रिया मोजाङै थाब्लासो ओ सासे सुबुङा ओ माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो सब खामानियाव माने जाफुंसार हैनोबो हायो आरो। जुदि देहाया जुदि एसे उसुबिदा जायोब्ला माबा मोनसे जायोब्ला माने जाय खामानिखौ मावनो सानदों बे खामानिखौ मावनो हायाबाबो जायो आरो जेरै आथिखालाव ओ हेल्थनि खोथा बुङोबा आथिखालाव गोबां ओ दानि ओ माखासे सुबुंफोरनावनो मोनसे हेल्थनि प्रब्लेम जायो। हेल्थ प्रब्लेम होनना बुंनांगौब्ला ओ मानो होनोबा आथिखालाव जिथुनाखि जोंनि जानाय लोंनाय जानाय मैगं थाइगंफ्रा गासैबो जोंना रासायनारि एबा जों मेडिसिनजों ओ जिनाखि मुलि होनाय मैगं थाइगंखौ जोङो जानांगौ जायो। रासायनारि हासार बाहायनाया आलादा औ‌ खिन्थु बेवहाय आथ थिखालाव माने मैगं जिथुनाखि जायफ्रा मैगं खेथि मावो आबाद मावो। बिथांमोना बांसिन माने ओ मुलि बाहायनाय नुयो। बा मेडिसिन बाहायनाय नुयो। जाय मेडिसिनफ्रा माने मानसिनि देहानि थाखाय माने गोनांथि नङामोन। बै गोनांथि नङि जेनाखि जोङो ओ फसल आ बा बेनि फिथाइ सामथायाइखौ जोङो आबादाव होनाय जानो गोनां जायो। जायनि जाहोनाव जोंनि देहाया मोनसे माने खैफोद गोनां जायो। आरो बेबायदिनो बेबायदिनो माने बेराम आजारा जाबाय थानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
बेलो नोङा। दिनै ओ‌ सिनियानो जा बा बायदि बायदि माबायानो जा फ्राय मानसिनाव बेखौ नुबोबाय थादों। आं जेनेबा सुगार जानाय ओ मानसिया मानसि हिसाबै माने थारथि प्लास बारबानो बा पयथ्रिस बोसोरसो जायोबानो फ्राय मानसि सुगार जायो। बेफोर जायो माने आथि थिखालाव सुगार जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने मोनफ्रोमबो बो माने मुवा बेसादावनो माने गोदै होननाय बे बुस्थुखौ जों मोननाय जायो मानो? बै गोदैया जाहैबाय जों मुलिनिफ्रायनो बे मोनसे ओ सोमजिनाय। मोनसे सुगारनि मोनसे बाहागो जायो। हमनानै ला ओ‌ आथा फोरबाबो मोनसे बेयाव एसे गोदै मोनसे माबा बुस्थु थायो। सिनियाथ' सिनि थाखाबाय बेबायदिनो माखासे जोंनि जानाय लोंनाय गासैबो बुस्थुफ्रा केमिकेल जानायनि जाहोना हमना ला नों जुसफोरानो जायाथों मानो हमना ला नों। फ्रान पावार फानपावार होननानै मा ओमफ्राय बिदिनो लेस्सियानो होन। ओमफ्राय जोङो मेंग‌ जुसआनो होन बायदि बायदि जोंना जिमान दं बैफोर जुइसाव माने जों बैखौ जुसखौ जों लोङो खिन्थु बै ओ जुसाव माने माखासे जोङो। ओ सिनिखौ होनानैसो जोङो। बैनि गोदैखौ जों लोंनाय जायो आरो खिन्थु जों रियेल आ जेनाखि मेंगनि ओ बिदै बा जोङो। बे थाइजौनि बिदैखौ जोङो मोनलोंनाय जाहैया। मानो होनोबा बेखौ गोबाव सम आरो बेबायदिनो ओ सिनि होनानै बथलाव सोनानै दोननायनि जाहोनाव बे मोनसे केमिकेला बेयाव हाबजोब जोबनानै बेबायदिनो माखासे ओ उन्दै उन्दै जायफ्रा जुस लोङो बेफोरबाय बेफोर बेराम जानायबो नुयो आरो लोमजानाय साजानाय बेफोरबायाददि जानायखौ नुनो मोनो। आरो जायनि जाहोनाव जोंनि ओ बैसो जानाय लोगो लोगोनो। बेबायदि सुगारा जाहैनायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथाङा हेल्थनि सायाव माबाफोर मोनथियो नामा? एसे
नोङा जानाखि बुंदों बेफोर गासिबो नंगौ नोंथां। मानो होनबा जोङो ओन्दै समनिफ्रायनो दाहालागै बागै मेगनजों नुबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां। ओ गोदोनि आरो दानिजों जों रुजुनानै नायोब्ला दानि जुगनि सुबुंफोरखौ जोङो बां सिन सावस्रि बेराम जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। मानो होनबा सुबुंनि देहा सावस्रिखौ ओ थाजिमै लाखिनो थाखाय जोंनो गिबियावनो लोंनाय दैया मोजां जानांगोन। बेनि उनाव जानाय लोंनायाव जोङो ओ मानो दि गियान होनांगोन आरो नोंथां। ओ माने बबेखौ जायोब्ला जोंनाव मा जागोन बेखौ नायनानै जोङो माने जानाय लोंनायखौ सायखनानै लानांगोन आरो नोंथां। नाथाय जों
औ औ
खौ‌ ना नुयो जे-जेब्लाबो जोंहा जेबोला बैफोरखौ जोङो एसे खम बिबां बांनि जा जानानै जेनेबा जों जानायाथ जाखानांगौ नङा होमबा नोंथां? जों मैगं थाइगंखौ आजिखालि बाजारनिफ्राय लाबोखायो। बयबो गौ रावहाबो न'आव उगायनानै जाला। जा न'आव गायनानै जायो बेफोर माने एफा एनैल' मोननायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि माने बेजोंनि माने थैजासे बा बोसोर बोसोर बारहोनो हानाय दा माने मैगंफोरखौ जों न'आव आबाद मावनानै जानायखौ जों नुनो मोना ना नङा होमा नोंथां बैफोरनि थाखायनो जोंनि देहा सावस्रिया माने दा बांसिन नाख्रेबजानायखौ जों नुनो मोनो ओ मेन गाहाय माबायानो जाहैबाय जों जानाय लोंनायनि सायाव नोंथाङा बुंदों थार्टि प्लास जायोब्लानो बा थामजि बोसोर बैसो थामजिबा बोसोर बैसोनि उनाव नो जोंनि देहायाव सुगारा जायो होनाय नङामोन जोङो ओ नायनाय बुंनो थाङोबा बा गोदोनि सुबुंफोरा ओ जों नु योमोन माने बिसोरनि साव स्रिया गोबां थाजिम थायोमोन देहा थायोमोन माने
औ
थाखाय थायो जेनबा ओ गोदो नि समाव जानाय लोंनाय नाया थिगमोन आरो गोदो फुंनि बा बाजि थाराव खामानि मावोमोन मोन दुब्लि बारियाव खामानि मावा न'खरनि माबा जिउ खुंबोनायखौबो जों नुनो मोनदोंमोन दा ओ दानि जुगाव मा माने जों गैयिखौ जों नुनो बाय नोंथां आ ओ दा नि जुगनि सुबुंफोरा मा होनो बो जोङो बेबायदि समाय जों सि सिखारनानै खा खामानि मावनानै ओ दा ओ बहाबा ओ खोख्लैयो
ओ नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो मानो होनोबा जों आथिखालाव जोंनि सुबुंफ्रा माने बारा खामानि मावनायखौ नुनो मोनला माने बेबायदिनो इसे इजि खामानिफोरखौ मावनानै थायो बेबायदिनो एक सेसफोरबो बारा जाहैला जेनाखि जोङो फोथाराव दुब्लियाव थांला न' सिङावनो थानानै जोङो खामानि माखासे मावो बेबायदिनि थाखायनो बेफोरबायदि माने बांसिन देहाखौ माने नाख्रेबसिन आरो आरो माखासे जोंनि जानाय लोंनायफोरनिफ्राय जायो हमनानै ला जोङो प्रेसारफ्रा मानोे जायो होनोब्ला हमना ला जोङो बेदर फिसाखौ बारा जायो आरो संख्रिफोरखौ जोङो बारा जानायनि जाहोनावबो बेबायदि जायो आरो लोगोसे एक्सारसाइस जाया जायनि जाहोनाव जोंना एक्सारसाइस जायनि जाहोनाव बेबायदिनो जों फोथारफोरावबो खामानि मावहैला नालाय बेबायदिनो जों माखासे मा होनो हार्डवर्किं खामानि जों मावला हार्डवर्क खामानि मावला जायनि थाखायनाव बेफोरबायदि जायो जायनि थाखायनाव प्रेसार बिनि उनाव लेबार जोंनि थाखाय गाज्रि जानाय आरो लेबारफ्रा लोंनायफोरनिफ्रायबो जायो मानो होनोबा जौ सेरेब लोंलाबो बाबायदि निसा बुस्थु जाबबो लिभारा गाज्रि जायो जानाय लोंनाय एथिं नङाबो जायो खिन्थु बिटि लिभारा जोंना जानाय लोंनायनिनायनिफ्राय जायो हमनानै मोनला जोङो बेदर फिसाखौ बारा जायोबा जोंना गेस्टिक लेबार जायो बेबायदिनो ओ प्रेसारफ्राबो जोंना गोबां बिबांनि जुदि जोङो संख्रि बा जों बेदर फिसा जायोब्ला बेफोरो माने प्रेसार जायो बिनि उनाव ओ बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि बदि बेराम आजारफ्रा जालांनांगौ हमो आरो। आरो डाक्टरफ्रा बुंनाय बायदिब्लाथ बिथांमोना फ्राय ओ फेशनखौ मोनो होनबा आथिखालाव माने प्रेसार सुगार । बेबायदिनो फ्राय माने माबाखौ बेराम आजारखौ मोननाय जायो ओमफाय बेफोर ओ प्रेसार सुगार बेफोरो सब माने जानाय लोंनायजोंनो मानसे रिलेटेड दंजोबो आरो माने सोमोन्दो दंजोबो जायनि थाखाय आं बे जानाय लोंनाय। खौ माने जुदि सासे सुबुङा जुदि मोजाङै जायोब्ला माने गावनि देहाखौ जोथोनै लाखिनो हागोन आरो बेबायदिनो सोलिलांबाय थानो हागोन आरो। आरो आथिखालाव जों नुनो मोनो। खोब जोंना माने ओ जोंनि जेनेबा आयुफ्रा खोब खमसै आरो आथिखाल सुबुंनि आयुआ मानो होनबा जोङो। बारा बारा सेभेेनटि ओइटि बिसिम थाङो आरो दानि सुबुं फ्रा एनि गोजौआव माने थांनो नागिरला । बिनिखायनो थार्टि फाइभ प्लास जानाय लोगो लोगोनो जोंनि सावस्रिफ्राबो बे बिदिनो मोनसे बेराम जाहैयो नामा बेखौबो साननो गोनां जाबाय, मानो होनोब्ला? गोदोयो दों दहायबो गोदोयो माने मेगं थाइगंफ्रावबो जों मुलि होयामोन। माइ खेथिफ्रावबो मुलि होयामोन जायनि थाखानाव ओ बैनि मोननाय जेनेखि फसल बिनि फिथाइ सामथाइ मोननाय बिनि आबादफोरनि जेनाखि हासारजोंनो हानि हास सारजोंनो बेफोर देरनायमोन नालाय । बेफोरखो जानानै माने मोनसे हेलदि जोंनि देहाया जायोमोन माने गोग्गो सावस्रि जायोमोन जायनि थाखानाव बेबायदि माने बेराम आजारफोरखौ गोदोनि मानसिफोरखौ जानाय नङामोन आरो बिथांमोननि गोदोनि मानसिफोरनि आयबा सुबुंफोरनि आरो आयआ माने ओ खमबाबो जौसे बोसोर बारोमोन आरोना जौसे बोसोरसिम गाहाम थां थाङोमोन खायसे खायसे आरो फ्राय माने नाइनथि हानड्रेद औ गुजिबा बोसोर ओ जोंनि माने आबै आबौफोरखौ बेबायदि थांनाय नुबोदों आरो।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो दा अब्ला नोंथां ओ औ नोंथांजों बे आयदानि सायाव सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां नङा होमबा? आरो आं माखासे मिथियै बाथ्राखौबो नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय औ ।
गुबुन मोनसे आयदानि सायाव जों दा सावरायबावनोसै।
औ दे गोजोननाय थाबाय दे नोंथां औ।